हेलौ
हेलौ
मा खालामदों नोंथाङा
आं दङ ओरैनो जेरायनानै
उम जाखांबाय?
जाखांबाय।
हा माथो ओंख्रि
ओंख्रिया ओमफ्राय दालिसो ओमफ्राय मैथाजों नाजों ओमफ्राय अमा बेदर भाजा एसे दंमोन।
वाव जोबोद गोथाव मालायसो
नोङालाय जाखांबाय?
उम जाखांबाय। माबाफोर नारजिजों अमामोन। नारजिजों अमामोन ओमफायो बयलारजों थालिर फस्ला
नारसिं
उम ए जाजोबबाय
जोबथ'वाखै।
आथाइस न आद थाइस न
जेरैगाव दंबावो
हा?
जियाव जि जि
ओ दायरेग?
औ
उम दिनै अबाव बेरायहैखो?
दिनै दं बेरायाखै। दंमोन दिनै।
परिखा दंमोन।
मामोन
दिनैहाय दिनै बड' मेजर दंमोन।
ह
नोंथाङालाय बेरायहैयाखै?
गैया दहय फिफां गायदोंमोन।
आबहावा साननि?
बा जुननि बा जुन मुलुगनां आवहावा साननि।
अ अबावबाफोर बेरायहैनायनि
प्लान गैथ'वा प्लेनिं जाथ'सै
आदसा
दिनै दंमोन ओमफाय जायासैहाय है उन्दुलांनानै बेवाव आरो मि थिं जाबावदों मिथिं जानो लेंहरब्रब बावबाय ना थांबावनांबाय उम
अबावबाफोर थांनो नागिरदोंमोन अबाव अबाव थांनो नागिरामोन।
हाग्रामा हाग्रामा।
गान खनो नागिरदोंमोन आङो दामनोबो।
ओमफ्राय
बेरायहैनायनि प्लेन एसे
बेरायहैनायनि फेन लादो एसे
लादो नोंसिना नै एजामानो हनै आयमुं दस थारिखआवसो।
बे जोबबानो जासिगोनना।
ह।
माबा सोंनो नागिरदोंमोन।
सोर। मा होननो नागिरदोंमोनथाय मा मा होनो नागिरदों बावबाय गाबोन दं नोंना।
गाबोन गैया
ए ओमफ्राय समफोरसो
समफोर समफोरबो गैया
माबा थांफानो नामा स सबाय जार थांनो नामा
सबायजार
हम एसिसमेन्द लानो नांगौ दंमोन लै। गाबोनथ' बार'थायाव गगोन ना गाबोनथ' बार'थायाव गगोन ना। गाबोन गाबोन ओ गाबोन जागोनना जायाथाय रुबिबारावसो जागोन समनियासो माने गाबोनहाय एसे लाहैबावनानै समनिहा आरो
अ' गाबोन आंबो सोलाबगोनना सोलाबा थाय
मानो।
एसे खामानि दंला बायोमोन आरो समनिहाबो बाजाराव थांगोन सानदोंमोन बेरायहैनो
ओ ए फैसा हाबबाय नालाय सालाफोरा
फैसा हाबनो
औ मोसानायना मोसानायना
मानि मोसानाय
बेजों दा बेजों लायसिगोन रा बे बैसागु ना
गैला जोबलाय लांबाय माबायावनो फिलाबावनो
जोबजोब्बाय माबानिआव
पर्म फिल आप
उम
उम
नोंलाय हराखै दाबो
दहायसो हरदों
इतसा
दहाय बुंबावदोंमोन नालाय आङो
उम
उम आमफाय बेंआव फैबा आव हरनानै दोन ओमफाय मालाबानो हरस्लाबनो मोनलायलायि हरनानै दोनबावबाय नाम्बारावनो
उम
नों सोरजोंबा माबा दोंमोन नामा
हो
सोरजोंबा रायलायदोंमोन?
रायलायनायानो माबाजों मुंखौथ' लाजाया
होबावबाय नामा नोंहा
जेबो नङालै आं लाला बायोथ' माथो मालाय रेकर्ड जानानै थाहैगोन आरो
ओम नों लानाङानो थं थं
थं थ'
थं थं उम
लायो जों आरो
लायो ना
उम नंखागौबा
नै बैबेमबा
आनै इसानाव बाहेरानि बिराद माबादोंलै नोंना
आंना
हेलौ ओ हाबदों
होयद खाथियाव माबा नाय
औ हाबबो नाङा दां बिदि
हानो जाबाय नोंबो बेयाव साब साबमिदआव होबानो जाबाय
औ साबमिदाव इसे बाबो
ओम
आया बे माबायाव माबागोन ना नायनायाव
नायगोन आरोे
ओ नायफिनजोबगोन ना इखौ नायफिनजोबगोन ना।
आसुरिद
ङो
बे मिनि जोंनि मिनिनायखौ खोनाजोब्बायलायनो उनाव नायफिनबा।
ओम है सिगाङावनो ना हा खोनाया
जोबजोब्बाय नोंना नोंना जोबजोब्बाय
अ बिना जोबो मोनसे नांबावगौ। मोनसे नांबावगौ। होमबाथ' बै जुदि बिदि नायफिनलायनांगौबाथ' बै जों रायलायनाय नाम खारिनाय ओम मोनजोबगोन माथो है जेबो नङा बेलाय
आना माबाया जोबसिन बावबाय आबदेद खालामनो थिनबावबाय।
ओ आंबो खालामबाय दहाय
ओम
फिथाइ -सामथाइफोरखौनो मोनजाला जोबजोबलाय लांबायसो। लिसु फिथाइबो मोनजायाखै दाबो।
दा औ दाख्लै थाइथाम थाइब्रैमोनल ' मोनजादों। ओम इसे मोनजासाबबाय बोथोरनि नामाव नोंसोरनिथि बायनोबो हाया सेजौ बाजि गाहाम मुथासेयावनो।
हेलौ। हेलौ।